हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
ए ओ नोंथांनाव आङो नोंथांनो आंहा फन हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथांनाव आङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागैओ नोंसोरनिथिं दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो बेफोरनि बागै फंनैसो ओ सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
जोंनि बर'फोर नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा मा मा बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ?
औ नोंथां मोनथिगौ।
औ ओ बेफोरनि बागै नोंसोरनि गामि ओनसोलथिंजाय माबोरैहाय सङो? बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां धोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोंनि बर'फोरनि ओंख्रिया गोबां दङ'। जेरै जेरै अनलाजों दाउ साम'जों सबाय थास'जों ना बेफोरबायदि नारजिजों अमा गोबां दङ' आरो ना नोंथां बेफोरबायदिनो। औ जोङो सबायजों साम' ओनोब्ला जोङो गिबियावनो सबायजों जानो थाखाय साम'खो जोङो दैमा बा फुख्रिनिफ्राय खननानै लाबोनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बै साम'नि बा थाकनि थायो बेखौ जोङो फार्स्टावनो सायग्रोनानै लानाय जायो। बिनि उनाव जोङो साम'खौ दानस'नानै बिनि लेन जेखौ दानसुमनानै जों दैयाव द'से समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो जा दि बेयाव हाफोर जानाया गलाङो। ओ बेनि उनाव जोङो सबाय सबायखौ जों गिबियावनो एवनानै हुख्रेबनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जोङो साम'खौबो साराय मोनसेयाव एवग्रोनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिनि उनाव जोङो सबाइखौ दै खारै होनानै रुग्रोनाय जायो आरो ना। रुइनायनि थाखाय औ बिनि उनाव जोङो जा मस्ला मस्लि होनांगौ बे खौ गोदौनायनि उनाव होनानै होनाय जायो। आरो बेनि उनाव जों जा सबाय जों होनो थाखाय साम' एवफ्रामनाय दोननाय दङ' बे खौ जोङो बेयाव होनानै होयो आ रो बेनि उनाव जोङो थामजि मिनिटसोनि उनाव जोंना ओंख्रिया मोननानै फैयो आरो ना नोंथां।
औ।
औ नंगौ नोंथांमोननिथिं माबोरै सङो? नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो आरो नोंसोरनियाव माबा मा मा ओंख्रि जानाय जायो?
औ। ओम जोंनि बिथिंजायथ' ओ दोरोङारि ओंख्रि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जाबाय नालाय। ओ बेफोर गासै खौबो जा नोङो जा बुंलांदों बेफोर गासैबोखौनो जानाय जायो। ओ गिबियावनो अनलाजों दाउजोंखोनो बुंग्रोनोसै आङो।
औ नंगौ।
ओ अनला ओंख्रै ओ अनला ओंख्रै जानो गोनांबा जोंनो गिबियावनो माइरं गुन्दैखौ नांखागोन। माइरं गुन्दै बा अन गुन्दै खौ जोङो गुन्दै खालामनो थाखाय माइरं खौ ओ थाम थाम घन्टासोनि थाखाय गुरै गुरै जानायनि थाखाय जों बेखौ सोमनानै दोनग्रोगोन बेनि उनाव हाय जोङो थाम घन्टासो जाखांनायनि उनाव बेखौ खिरखाफ्राव बा खादाफोराव सुखांनानै दोनगोन बेनि उनाव ओ जेब्ला दैया सरबगोन अब्ला जोङो बेखौ बेखौहाय उलाराव बा दिंखियाव देनानै दुफु दुफ फुं गुन्दै खालामनानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो ओ अनलाजों दाउजों संनो थाखायथ' दाउखौबो नांगौ जायो ओ बेनि थाखायनो जोङो न'आव बा गलाफोरनिफ्राय दाउखौ बायनानै लाबोगोन नङाबा न' थानायखोनो हमनानै बुथारनानै गांखं गांफोरखौ साफा खालामखांनायनि उनाव आरामसे गोदानानै ओम गिबियावनो सारायखौ जानग्रोगोन बेनि उनावहाय पियास बानलु होनानै थाव थाव होनानै पियास बानलु होनानै गिबियावनो होग्रोबाय बेनि उनाव पियासआ खामनानै एसे जारोम जारोम जाबाथाय बेदरखौबो होनानै होबाय। ओ बेनि उनावहाय जोङो दै होना नै होबाय ओ जेब्ला गओदौवो अ--' ब्ला बे देनानै लानाय दुफु दुफु अन गुन्दैखौ बे गोदौनाय दैयाव उरनानै होगोन नङाब्लाबो जोङो डाइरेक्टहाय अन गुन्दैखौ दैजों गलायनानै ल'खबनानै होनो हाखागोन ओ बेनि उनावहाय दसे दोननानै जोङो गोबां बिबांनि गोबां बायदि बायदि मस्लाफोरखौ होनो हायो ओ नों जा जा खौ मोजां मोनो बेखौ होनो हागोन जेरै गोरोम मोसाला जिरा रां जालुक बेफोर बानलौ। रुगुन बेफोरखौबो देनानै होबावनो हागोन आरोबाव बेनि उनावहाय ओ थामजि थामजिबा मिनिटसोनि उनावहाय जों जोङो जेब्ला ओंख्रिया मोनो अब्ला बेवहाय गंगार दुनुन्दिया नाङबा दुन्दिया होननानै जों ओंख्रिखौ जानो थाखाय रेडि खालामनो लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां औ। आरो गिबियावनो ओ जोंनि ओंख्रि होनोबा जोंनि बर'फोरा बांसिनानो एम्फौ एनला जायो। नोंथाङा मा मा एम्फौ फैव फोरनि बागै मिथियो एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
ओम एम्फौ होननानै बुङोब्ला आङो बारा एसेथ' मोनथिजोबा
औ नोंगौ।
थाखाखौ बांसिनै सिनायनाय जायो सिनायनाय मोनो ओ बेनि अनगायै मुगा एम्फौ होननानै मुगा एम्फौबो दं होननानै खोनानो मोन्दों नाथाय आं दिनैसिम नुफेराखै
औ नंगौ।
फिथाफोरजोंबो अनलाजों एम्फौ लाथार अनलाजोंबो जोबोरैनो मुंदांखा बेखौबो दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोबोरैनो जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओं। बेनि अनगायैबो ओ गोबां दोरोङारि बर'फोरनि गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ नालाय ओ नोंथांमोननिथिंजाय नारजि दोलोखौहाय बोरैहाय सङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन हागोन ना।
औ हागोन नोंथां ओ नारजि होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो फाथो होननानै मिथिग्रोयो औ जिगि बियावनो जोङो बेखौ गोरलैयावबो जानो हायो आरो ना बियो जेब्लानोखि रागोन बिफांव गोमो गोमो बिलाइ जायो अब्लानो जों बि खौ दानानै ला लाबोयो आरो लाबोनानै दोनफैनानै जों बेखौ फोराननाय जायो बिनि उनाव जेब्ला रानो जोङो बेखौ जानो थाखाय दोनथुमनायबो जायो आरो। बेखौनो जोङो नारजि बुङो। जोङो नारजि जों अमाजों बोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिखौ रुइनो थाखाय जोङो दैजों सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना। जोंनो जेसेबां खिनि नार जि नांगौ। बेखौ जों सोंग्रोनानै लाबाय दैजों बिनि उनाव जों बिनि थारा फिसा फिसाखौ सायना लानाय जायो। औ बेनि उनाव बेखौ मोजाङै जोङो सिग्लि सिग्लि सुनानै लानाय जायो आरो जाहाथे बिनि गोखाया खारो। थाखाय जोङो ओ गिबियावनो साराय जानबाय बिनि उनाव थाव बा पियास बेफोरखौ होना ला लाग्रोनाय जाबाय आरो बेनि उनाव जोङो जा अमा लाबोनाय बेखौ जोङो एवफ्रामनानै नै लाग्रोनाय जायो आरोना औ बेनि उनाव जोङो ओ नार्जिखौ दैजों नार्जि आरो खारै होनानै जोङो गिबियावनो रुग्रोनाय जायो औ बेनि उनावहाय जोङो बिखौ गोदौब्लाथाय जा मस्ला मस्लि नांगौ बेखौ होनानै आरोबाव अमा बेदरखौ बेयाव होनानै होबाय आरो बिनि उनावनो औ थामजिबा थामजिबा बेफोरबायदि सम नेनायनि उनावनो जोंनि नारजिया ओ जाजानाय जानानै फैयो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ संनाय जायो आरोना औ अ आरो नोंथाङा जोंनि दाथ दैज्लां बोथोर जा बेयावहाय फोथाराव मा मा एम फौ फोर मोननाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ ना
ओ आं खोना खोनायाखै नोंथां नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना?
औ माने जों दा दैज्लां बोथोर ना
औ
ज्लां बोथोर समाव जोङो गोबां रोखोमनि दुब्लि फोथाराव एम्फौ एनला मोननाय जायो आरोना बर'नि दोरोङारियानो बि फोरबो नोंथाङा बेफोरखौ मा मा मुं मोनथियो एसे फोरमायना होनो हा गोन ना?
औ ओम आं दा दैज्लां बोथोराव मोननाय एम्फौ एनला होनोब्लाथाय एंखाउरि ओ गांस जे मा ओ ओमफ्राय गुसेेंग्रा बेफोर इखिनिखौल' मिनथियो आङो ओ गुबुन गुबुनफोरबो था थानो थाबावो जानो हागौ नाथाय आङो बेखिनिखौल' मोनथिगौ
औ नोंथां आंबो बि खिनिखौनो मोनथिनाय जायो ओ गुबुन बेफोरबायदि थायो नामा बेखौ आंबो मोनथिनाय जाया आरोना नोंथां
औ नोंथां ओ बेफोर एंखावरिफोर खौबो जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रै खारदै खारै बैफोरजों संनानै जायोब्ला जोबोरैनो गोथाव जानायखौ जोङो मोनदांनो मोनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
ओं ओ नोंसोरनि थिंजायबो बेफोरबायदि एम्फौ- एनलाजों खारदै खारै बेफोरबायदि संनानै जायो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ जायो नोंथां जोंनिथिंबो जानाय जायो जोङो गिबियावनो खारदै खारै होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि गोथां गोथां मैगं लाबोनाय जायो ओ जेरै सि जोङो लाइ- लाफा बेफोरखौबो होनाय ज जायो आरो फिस्ला जानो थाखाय जबा बिलाइनि बिजौ आरो सजना बि बिलाइ ओ जोगोनार बिजौ बिब फोरखौनो जों बायदि बायदि बुथुमनाय जायो आरोना बिनि उनाव जों बिफोरखौ एसे एवस्रोनानै लागोन ओ बिनि उनाव आरो दै होनानै खारै होनाय जायो आरोना नों थां बिनि उनाव ज जों जा एंखावरि संगोन बेखौ एंखावरिखौ मोजाङैनो सायना लाग्रोनायनि उनाव जोङो एवफ्रामनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो बै एउ फ्रामना लानायखौ खारदै खारियाव होनानै होयो आरो बिनि उनावनो दस से समनि उनावनो जोंनि खारदै खारै ओंख्रियाबो जाजानाय जानानै फैयो आर
औ दे होनब्ला नोंथां नोंथांनि फ्राय ओ म आं मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ गोबाङैनो मोनथिनो मोनबाय समाबो जाबाय जोबोरैनो गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां एसेनोसै